हेलौ
खोनादोंना? आंनि आवाजआ खोनाहैदों ना? हेलौ
औ मोंयैजा खोना सोंदे।
अ
हाय!
हेलौ मा खालामदों?
अ जिरायनानै दङ नै
ओं
जों मानि सायाव सावराय
दायो? दायो जोङो बर' समाजाव थालिरनि बाहायनाय बिनि सायाव सावरायनोसै नामा?
अ
खोनादों औ औ
औ थालिरनि बाहायनाय माने माने बिलाइ थालिरनि बिखं मा मा खामानियाव बाहायो आरो दालाय बर' समाजनि गासैबो हाबायावनोथ' थालिरनि गोनांथि जायोना मावनाय दांनाय माने फुजा फाथालि मावनाय दांनायफोराव खोनादों हेलौ